अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनायनि थाबाय।
औ नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सोहरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना? औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि जेनेबा उम बर' आइजोफोरनि ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै
औ औ नोंथां हागोन थारैनो। ओ जोंनि बर'फोरनि ओ दाउ अमा फिसिनाय होनो थाङोब्लासो गोबाङानोथ' बिदि ओ न'खर न'खर गासिबो साख्रि मोनजोबा नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो न'फोरावनो मा मासे मानै बा ओ सोरबा सोरबा फाराम खुलिनानै जोङो बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि नखरखौ जों सालायनाय जायो। औ बिदिनो ओ दाउफोरखौ दाउफोर फार्मखौ माबोरैहाय फिसियो होनब्लाथाय जोङो दाउफोरखौ थाग्रा खथा जोंनो नांथागोन दाउफोरनि थाख खाय बेनि उनाव जोङो बाजारनि फाय गलानिफ्राय जोङो दाउनि आदारखौ बायनानै लाबोनांगोन। ओ आरो जोंनो मो ललिपनि गोनांथि जायो लाइननि बे ओ होनबासो दाउ फिसाया गरम जानानै थांनानै थागोन नालाय नङाबा माबा दाउ फिसाफोरा थैजोबो औ ओ बिदिनो ओ जोंनि बिदिनो जोंनि ओ गामियाव जेनेबा ओ लकेल जेनेबा दाउखो मान माने फिसियोबाथाय जोङो बिदि आदार बायनो गोनां जाया बिदि निबो गोनांथि जाया औ औ नंगौ
जों ननि माइरंफोरखौनो होयो आरो ना नोंथां औ
औ नोंथां ओ बिदिनो नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा फिसि जानो हागौ नोंथां
औ औ फिसियो नोंथां फिसियो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव दाउ अमा फिसियो बुंनो थाङोब्लाथ नोंथां जोंनि ओ बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै जेनेबा जिउ खुंबोदों जेनेबा नखराव न'खराव जेनेबा फरायनो नाय गथफोर थाब जों बिदिनो दउ अमा फोरनि फैसा एबा रांजोंनो ओम जेनेबा सोलोंथाइ होनो हागोन दों आरो माने गासैबो न'खरानो ओ समान एखे जाया नङा होमबा नोंथां सोरबा दोनि सोरबा गोरिब सोरहाबा साख्रि दं सोरहाबा साख ख्रि गैया ओ थिख बेबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दाउ जेनेबा दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोदों जोङो दाउ अमाफोरखौ जों फिसिनानै जेन'बा गेदेर खांनानै जों हाथाय बाजारफोराव फानहैयो नङा हा नोंथां औ बे फानना लाबनाय जेनेबा रांजोंनो जोंङो नांगौ जानाय मैगं थाइगं बायदिसिना नखरनि खरसा खौ जोंङो खालामो बिब्दिनो गथफोरनोबो सोलोंथाइ होनायाव जों हेफाजाब होयो बिदिनो ओ बुं थाङोब्लाथ जेनेबा बोराफोर फिसिब्लाबो बोराफोरा जेनेबा बिदिनो बोसोर जेनेबा बोसोर बि बोसोर नांद्रायस बिदिनो जो फिसा होबाय थायो नंङा होमबा नोंथां औ जों बेफोरखौ फाननानै जों जिउ खुंनो हायो आरो मोसौफोरआबाथ मोसौफोराबो फिसा होबाय थायो बिदि मोसौ फनिफ्राय जेनेबा मोसौ गाइखेरफोरखौबो जों फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो औ बिब्दिनो जेनेबा बांसिनखौनो आंङो बिबदि दाउ अमाफोरनि बारा फार्म खालामनाय नुवा माने एसे खम आरो जोंनि गामिफोराव गामिफोराव बिदिनो नफोरावनो बांसिन फार्म खुलियालासिनो बिबदिनो बांसिन फिनाय जायो आरो
थां दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो औ दे बुंनाय नोंथां
औ बिदिनो बुंनो थांङोब्लाथ जेनबा बिदि बै जेनबा जायबा ओ बे फार्मफोराव फिसिनाय दाउफोरखौबो जोंनि नखराव फिसिनाय बायदि बेफोरो सेम नंङा आरो नोंथां मानोना बिसोरनो जों जा ननि आदार होदों बेफोरखौ जों होआ माने बेलेग गुबुन बायना लाबनायफोरखौ जों बांसिन होनाय नुयो आरो नोंथां
दा अमा फिसिनाय होनोब्ला अमाफोरनो मा मा आदार होनाय जायो नोंथाङासो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बुंनो थांङोब्लाथ अमाफोरनाव जों बांसिनानो बिदि गुन्दै आरो बिदि जौ संनायनि बिदि अफ्रिफोरखौ होनाय नुयो बिदिनो बायना लाबनाय दख दखानफोरनिफ्राय सापर्टफोरखौबो नुनो मोनो आरो बुंनो थांङोब्ला जोंना न'खरफोरावथ मालाबा बिद दि रां रुफायाथ' आखाइफोराव थाबाय थाया नङा होमबा बिदिनो जों अमाफोराव अमा फोरनि आदारखौ जों मालाबा मालाबा बायनो हाया बिबदिनो जोङो आदार बायनो हायाब्ला बै थास' बिफांफोरखौ जोङो हानानै लाबोयो लाबोनानै जोङो बिदिनो सा एबा खान थाफोराव ओ रुनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां।
बिदिनो बर' बर' हारि जेनबा बर' सुबुंफोरा बिदिनो ओ जोंना गोरिब बा धोनिफोर थायो नालाय बिदिनो दाउ अमा फिनानैनो जों जोंनि जिउखौ खुंलांनाय जायो आरो नोंगौना नोंथां।
औ नंगौ। आरो थिग बेबायदि औ थिग बेबायदिनो बुङो अब्ला ओ आगोल आं खोनानो मोनदों दा थ' बिदि गैला जेन'बा गुबुन हारिनि फोरा जोंनि बे दाउ अमा फिनायफोरखौ माने जोबोद मुगैयोमोन माने इसेबां लेथ्रा बोरै बिद दि। फिसिनो हायो बोरै बिदि जानो हायो बिदि बिदि होनना मुगैयोमोन। खिनथु दाबिदि दा बेयो उल्थासो जालांनो हमदों माने बिसोरखौसो जोङो जोंनिस्राय बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनदों। माने बिसोरबो मिथिना मोन्दों हमदांना मोनदों जे बिफोरखौ फिनानै बेफोरखौ फाननानैबो न'खर सुंथानो हायो। रां मोनो बेफोरखौ दा बांसिनजों आं बिसोरखौबो फिसिनाय नुयो आरो नों थां औ नोंथांमोननि गामि एबा आथिखलाव बिदि थासारिफोर सोलिबोनाय नुदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां नंगौ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बिदि नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो ओं सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आरो आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो अमा जाग्रा जाबाय नङा होनबा? गुबुन गुबुन हारिफोराबो औ ओ बिदिनो हाबा कास एबा मायबाफोर फोरबो आरो बिदिनो खुं मायबा खुंनाय जाबाथाय । ओ बिदिनो अमा अमा बेदरा सोलिसिनो आरो आथिखालाव बांसि नानो अमा बेदरखौ जाजोबनाय जायो नालाय । औ आरो औ आरो बोरमा ओ मोसौ फिसिनो जोबोद खहस मानोना ओ बोरमा मोसौनि थाखाय जोङो ए जा रां बाहायनो नाङा नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ बोरमा-बोरमा मोसौआ मिथिंगायारिनि ओ गांसोफोरखौनो जानानै देरनानै थांनानै थायो।
बिसोरनि थाखाय जेबो दा जेन'बा अमाफोरनोथ' गुन्दै बायनो नांगौ नङा होमबा? बिदिनो मोसौफोरनो जेबो बायनो बायनो नाङा आरो
औ-औ नंगौ,
ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ जेबो निथ' फार्म गैया नङा होमबा?
नंगौ नोंथां बिदि जेबो फाराग गैया।
औ
औ बिदिनो ओ औ ।
औ दे बुंनाय ।
ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनायनि बागैबो मायबाफोर बिदिनो फिसिबावो नामा जेन'बा एम्फौ लाथा बिदि । फिनानै जोंख जिउ खुंबोनायखौ नों थाङा नुनो मोनदों नामा?
औ नोंथां थारैनो जों ओनसोलाव गोबां ओ न'खर न'खरावनो बिदिनो एम्फौ लाथा बे समायाव फानो जेखौ गोबां मानसियानो फिसियो । ओ बे एम्फौनिफाय जोङो फिद थोब मोनो फिथोबनि फाय जोङो इन्दि खुन्दुं बानायनाय जायो । आरो ओ एम्फौ फिसिनायनि थाख बो जोंनो सरकारा बिदिनो न' गंसे गंसे होनायखौ जों नुनो मोनबोदों । बिदिनो ओ न' मोननो थाखाय जोङो । खारं बिफांबो गायनांगौ बे खारं बिफांखौ गायना नानैनो जेनबा खारं बिफांआ थांब्लाथाय बे एम्फौखौ फिसिनो थाख खायनो जोंखौ खारं बिफां गायनो होदों आरो ओ बिनि उनावहाय जोंनो एम्फौ दोननोथ' जोंनो न' नांगोन ना बेनि थाखायनो न' गंसे गंसे होनाय खौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो ओ एम्फौ एम्फौ फिस फिनानैबो गोबां मुलाम्फा दं मानो होनो थाङोब्ला बे एम्फौखौ बे एम्फौखौनो फाननानै बे रांबो मोननाय जायो आरो बेनि एम्फौनि फिथोबखौबो फाननानै रां मोननाय जायो । आरो बे ओ फिथोबनिफ्राय जि ओ जि सिख्रि ओंखारो बेनिफ्राय बिद दै बिदै ओंखा खारोना बे बिदैख खौबो फाननानै रां मोननाय जायो बि बिनिया गो गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो बि बिदिनो एम्फौ लाथा फिनायखौ नोंथाङा जानांगौ अ नुनो मोनबोदों
औ मोनदों नोंथां मोनदों
खौ माबोरैहाय फिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङो अब्ला जों एम्फौ लाथाफिना जोङो गिबियावनो जेनेबा बे सिक्रिनिफ्रायसो बिदैया ओंखारो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बि सिगिरिनिफ्राय जेब्ला बिदिया ओंखारो बेखौ जोङो बिदिनो आं बांसिन बांसिनखौनो बिदि हि हिफोराव नङाब्ला बे खागजफोराव दोननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बे एम्फौ फिसा फिसानो बे एम्फौ फिसा फिसानो आदार होनो थाखाय जोंनो बे इन्दि बिलाइखौ नांगोन माने इन्दि बिलाइ बे गोदोर बोरायखौ नाङा दिसुन बे फिसा फिसाखौ नांगोन माने हौहाब गोरलै गोरलै नालाय बेखौ होनायनो जेब्ला बे एम्फौला फे देरो होमबानिया जोङो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो बे न' बे एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जोंनो एक्सट्रा न' मोनसे नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिनो बेयाव जोङो दान्दा मोनसे गायना दोननाय नुयो बेयाव जोङो दान्दा गाय थांनायनि उनाव जोङो बे एम्फौ जेनेबा लाथानो आदार होनो थाखाय बे इन्दि बिलाइखौ जोङो खानानै लाबोनानै मुथा मुथा होनानै बे दान्दायाव जोङो जेनेबा खानानै दोननायखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय बेयाव जोङो जा एम्फौ लाथाया देरदों बेखौ जोङो बेयाव ओ बे बेलायाव जोङो जेनेबा बाहोनानै दोनो आरो जेनेबा सिथाब होनानै बिदिनो एम्फौ लाथाखौ जेनेबा फेदेरो थिग बेबायदिनो एम्फौ लाथाया जेब्ला देरो जेब्ला बिदि गोमो जेनेबा गोमो मोननायदि बुङो बे मोनो नालाय एम्फौ लाथाया गोमो गोमो जायो बे लाथाखौ जेनेबा फिथोब खालामनो थाखाय जोङो थालिर बिफांनि बै गोरान गोरान बिलाइखौ लाबानै एम्फौ लाथाखौ बेयाव दोनहरनाय जायो बिदिनो दोनहरनानै जानानै बिदिनो खोबना दोननाय जायो जेनेबा बिदि माइाफोर हिफोरजोंबाबो । खोबनानै दनानै जेब्ला बेयो उला थाया जोंना बे गावनो जेनेबा बिदिनो फिथोब दैनि थाख खाय बिलाइफोरखौ बुथुमो जेनेबा दोननाय खाथियाव थानाय बेरायइफोरखौनो बुथुमो बिदिनो सान ओ साननै सानथामनि उनाव बे ओ फिथोब माबा महर लायो आरो नोंथां ।
औ औ अ । आ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जालायलांबाय औ आ आ जों खिनियावनो दोनथ' जासिन नामा नो ओं ।
औ दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां । औ दे बिदिब्ला ।
उम